हेल' नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा मोजाङै दङ ना?
औ नोंथां।
औ नोंथांनाव आङो माखासे बाथ्राफोरसो सोंनो सानदोंमोन। नोंथाङा माखासे मुलि बिफांनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदोंना एबा आं एबा आङो मोनसे ओ सायख'नाय बेबायदि मोनसे मुलि दंफां एबा लाइफां बे जाबाय नेरसिं बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अ नोंथां हागोन नोंथां अब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो।
औ जागोन दे।
नोरसिं बिलाइ जायखौ जोङो इंराजियाव खारि लिप्स होननानैबो मिथिनाय जायो। बियो मोनसे मुरि मुलियारि ओ बिफां एबा लाइफां जोङो बेखौ बिफाङावबो हमनो हागोन आरो लाइफांआवबो हमनो हागोन आरोना मोननैयावबो जोङो हमनो हायो। बांद्राय बे बिफाङा बांद्राय गाहायबो नङा बांद्राय गोजौद्रायबोाया जाया आरो ना बांसिनै जों बे बेखौ बिफां हारिनि होननानै बुंनांगोन आरोोना बिनि बिलाइआ मिजि मिजि जायो बेखौ जोङो नोरसिं बिलाइखौ जोङो मुलियारि बिलाइ हिसाबै बाहायनाय जायो आरो जोङो बेखौ ओंख्रि जानायावबो बाहायनाय जायो जों आं नोंथांनो ओंख्रि जानायाव बेफोरखौ माबोरै बाहायनाय जायो आं बिनि बारै फोरमायग्रोलांसै बे नोरसिं बिलाइखौ जोङो गाहाय बर' सुबुंफोरा जोङो मैसो बेदर ओमफ्राय बोरमा बेदर बिदिनो एन्जर बेदर बेफोरजों बांसिन जानाय जायो आरो गुबैयै जोङो मैसो बेदरजोंनो बांसिन बाहायनाय जायो बे नोरसिं बिलाइआ बेजों लोगोसे बेखौ जोङो फाजा ओरैनो भाजा एवनानैबो जानो हायो बे नोरसिं बिलाइखौ जोङो गासैबो रोखोमनि ओंख्रियावनो जोङो होनो हायो आरोना जेरै जोङो दालियाव होनो हागोन जोङो दालियाव होबा जों बेखौ समबाद होनाय होननानै बुंनाय जागोन जों समबाद होनायावबो जोङो बे बिलाइखौ होनाय जायो आरो ना आरो जोङो आलु ओंख्रिफोरानो होन बायदि रोखोमनि ओंख्रि गासैबो ओंख्रियावनो बे बिलाइखौ होजायो आरोोना बे बिलाइखौ होयोब्ला जोंहा ओंख्रिया जोबोद गोथाव मोदोमो आरो जानोबो गोथाव जायो आरोना बेनि बेहा गावनो मोदोमनाय अन्द दङ मोदोमनाय दङ बिनि थाखाय जोङो गासैबो ओंख्रियावनो बाहायनाय जायो आरो आरो जोङो बेखौ मुलियारि हिसाबैबो जायो जेरै जोङो जानायजोंनो जोङो मुलिनि गुनखौबो मोननाय जायो आरो ना बेयाव जोंहा गोबां रोखोमनि भिटामिनफोर थायो जेरै ए बि सि इ भिटामिन बेयाव थायो आरो ना जायखिया बेखौ जोङो मुलि हिसाबै ब बारदेरग्रा बेरामफोरखौ खानायाव मदद खालामो आरोना बे नोरसिं बिलाया नोरसिंङा मैगं हारिनि मुलि लाइफां बेखौ जोङो बुंनांगोन जोङो बेखौ मैगंा मैगंावबो बाहायो आरो मुलियावबो बाहायो नालाय बेखौ मैगं हारिनि मुलि लाइफां एबा बिफां होननानै बुंनाय जायो भिटामिन ए जों बुंफबनाय नोरसिं बिलाइआ मेगन सावस्रि बि नि थाखाय मुलाम्फा गोनां जों बेखौ बुंनो हायो आरोना मेगननि थाखाय जों मोजां होननानै जों बेखौ जानाय जायो मानिे बे बिलाइआ मेगननि जोंनि मेगननि पावारखौ मेगननि नुनाय खौ खम जानायखौ एसे मोजां खालामो आरोना नुथाइखौ मोजाङै खालामो जोङो मेगननि नुथाया खम जायो बे बिलाइखौ जायो आरोना बेजों लोगोसे नेरसिं बिलाइखौ जायोब्ला जोङो उदैयाव मेज जेम जानाय खौ खमायहयो आरोना जेब्ला जोंहा उदैयाव बांद्राय मेजेम जायोब्ला जोङो बे नोरसिं बिलाइखौ बाहायनाय जायो एबा जानाय जायो ओ आरो बे बेनि अनगायै देहानि मेटाबलिक हारखौ साबसिन खालाम खालामना लिरथायखौ खमायनायाव मदद होयो मानि जोंनि बे अजनखौ जोङो खमायो आरोना बेजों लोगोसे नेरसिं बिलाइया जोंनि बे खानायखौ मोजां खालामो आरोना जों बेखौ जायोैबा खानायफोरा मोजां जायो मोजां लावो खानायनि भिटामिन थाखाय बे जों बे नोरसिं बिलाइखौबो जानाय जानाय जायो बियो खानाय गुनायफोरखौ मानि खम खालामो आरोना बेखौ जायोब्ला जोंहा खानाय गुनायफ्रा खानाय गुनायनि बेरामफ्राबो एसे मोजां जायो आरोना बेजों लोगोसे ओ जों बे खानायखौ जोङो बेखौ जायोब्ला खानाया गोसोम गोसोम जायो आरोना खानायखौ जोङो खानाया फुरोना मानसिफोरनाथ' बेखौ जायोब्ला जोङो खानायाबो गोसोम जानायनि लामायाव फैयो आरोना बेबायदिनो जोङो नोरसिं बिलाइखौ जोङो माखासे ओ जोंहा मा जायोबा जोंहा गोदै बेमार जायखौ सुगार बेमार होनो बेफोर जायोब्ला जों बेखौ जानायबो जायो आरो ना बेबायदिनो गोबां रोखोमनि खामानियाव जोङो मुलियारि आरो मैगंआारि हिसाबै जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे ओ नोरसिं बिलाइखौ बाहायबोबाय थादों आरो दासिमबो बाहायबोगासिनो दं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बे नोरसिं बिलाइनि सोमोन्दै बुंनायखौ आं फोजोबनाय जाबाय नोंथां बेयावबो
औ नोंथां
नोंथाङा आंनो ओ आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां आं आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै फोरमायनो आखायाव लाबाय दा आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला आबहावानि बिथिङाव मैला जाहोनायखौनो फोरमायो थामहिनबा आबहावा होननानै बुङोब्ला बेयाव जोंनि मिथिंगायाव थानाय हा दै बार बैफोराव जेरै मैलाफोर जायो बै मैलाफोरखौनो आबहावा गुबुंनाय होननानै मिथिनाय जायो दा बे आबहावा गुबुंनाया बोरै जायो बिनि गुबुन-गुबुन जाहोनफोर दङ। बे जाहोनफोरखौ गुबुयै सुबुं अनजिमा बांनायखौनो गुबै जाहोन होननानै बयबो साननानै लायो। मानो होनोब्ला सुबुं अनजिमा बाङोब्ला बै सुबुंफोरा गुबुन-गुबुन रोखोमनि मुवा बेसादफोर बाहायनो लायो इदिनो जानाय गाननाय जोमनाय देलायनाय फोरो गासै मुवाफोरा नांगौथिया बाङो। जेसेबांनो सुबुं अनजिमाया बांगोन एसेबांनो बैदि मुवाफोरा बांसिननिफ्राय बांसिन दिहुनजागोन आरो सुबुंफोरनि गोसोफ्राबो आलादा-आलादा जायो। सोरबा बायदिया गुबुन-गुबुन रोखोमनि गानग्रा जोमग्राखौ गानो जोमो आरो गुबुन-गुबुन रोखोमनि देलायनो मोजां मोनो। बेफोरबायदि आंखालथिफोरखौ एबा गोसोथिफोरखौ फोलोमनो एबा सुफुंनो थाखायनो माखासे दारिमिनगिरिफ्रा गुबुन-गुबुन रोखोमनि गोदान-गोदान मुवा बेसादफोर दिहुननो लायो। जाउनाव बै मुवा बेसादफोरा मैला जानो लायो। मानो होनोब्ला बे मुवा बेसादफोरखौ सुबुंफोरा जेराव मेराव गारनो लायो आरो जुदि जुदिअ' बै मुवाफोरखौ दाबसे जायगायाव गारोब्लाबो बेफोर मुवाखौ मोनसे जायगायाव दामोल खालामनानै गारहैयो। दा बै दामोल खालामनाय जायगायाव बै जायगायाबो गाज्रि जाफायो। मानो होनोब्ला बेखौ फिन फोसाबफिननाय एबा गोदान खालामफिनोब्लाबो माखासे बेयाव सावनाय मुवा बेसादफोरा बेसोरनिफ्राय माखासे गेसफोर ओंखारनो लायो बे गेसफोरा सुबुंनि सावस्रिनि थाखाय जोबोद खहा गोनां। दा बेफोरबादिनो बै मुवाफोर दिहुननायजोंनो आबहावा गुबुंनाया थोंजोङै लोब्बा दङ। बैफोर मुवाफोरा खम जागोन जेब्ला सुबुं अनजिमा बांनाया खम जागोन। सुबुं अनजिमाया खम जायोब्लानो बैफोर मुवा बेसादनि बाहायनाया खम जागोन। बेयो सुबुंफोरा साननानै लानाय मोनसे गुबै जाहोन। आरो बेबायदिनो गुबुन मोनसे जाहोना जाहैबाय सुबुंफोरनि सांग्रांथि गैयै सुबुंफोरा सांग्रां गैया जेराव मेरावनो मुवा बेसाद बेफोरखौ गारनो लायो आरो साखोन सिखोन गैयि बेफोरबायदिनो नांनायनिख्रुइ बांसिन बिबांनि प्लास्टिक बेबादि गारजा मुवाफोरखौ जेराव मेरावनो गारो जेराव मेरावनो खियो हासुयो बेफोरनि जाउनावबो आबहावाया गुबुंले जादों आरो खरखार खारहानायनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै मटर गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरबो आबहावा गुबुंले जानायखौ बांसिननिफ्राय बांसिन खालामबोदों दा सिगाङावनो बुंखानाय बादियै आबहावा गुबुंले जानाया बे सुबुं अनजिमाजों थोंजों लोब्बा दङ दा बैफोर कलखार हानाय बिबांखौ बांहोदों लासै लासैनो बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय सुबुं अनजिमा बांनाय सुबुं अनजिमा बाङामोनब्ला कलकारखानानि दिहुनथाइ गारि मथरनि दिहुनथाइ बेफोरो खम जागौमोन
कल कारखानाखौ नांगौ जायो सुबुंनि माखासे मानदान्दा बेखौ जौगाहोनो थाखाय बिसोरनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय जोङो बे आबहावा मैला जानायखौ सामलायनो थाखाय एबा खम खालामनो थाखाय जोङो गुबै राहायानो जाहैबाय सुबुं अनजों बांनायखौ खम खालामनांगोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि सुबुंफोरनि माखासे गोसोथिखौ फोसाबनानै लानांगोन जोङो खम बिबाङावनो एबा नांगौसेबां मुवाफोरावनो गोजोननाय लानो नांगोन अब्लानो जोङो बैफोरबाददि आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय